हेल' औ नोंथाङा माबाफोर मावदों नामा नोंथां
नोंथां ओरैनो दंथ'यो जिरायनासो दंगासिनो औ दे
आतसा अब्ला ओरैनो दङब्ला ओरैनो थास्लायस्लाय दसे सम सावरायनोसै नामा नोंथां नङा होमबा
जायो नोंथां सावरायजायो औ
अब्ला नोंथांनाव बेखौनो माने सोंनोसै आं जे माने नोंथाङा बबे बबेसिम दावबायखांखो दावबायनानै बोरै बोरै मोनबोखो मा मा नुबोखो बेबायदि माने नोंथाङा माखासे बाथ्राफोर खोनथा खोन्थानो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां हागोन जोङो दावबायनाय होनोब्ला माने दावबायनाया जों माने मानसि जिउनि बा साफ्रोमबो मानसिनि जिउआव माने मोनसे बाहागो जोङो दावबायनांगौ मानोना जों गोबां माखासे बाथ्रा खोथाफोरखौ जों दावबायनायनि गेजेरजोंसो मिथियो बा जोङो मिथियै बाथ्राफोरखौ जोङो मिथियो मिथियो एबा जोङो सोलोंनानै लानो हायो थिग बेबायदिनो जोङो दावबायनाया जों आलदा आलदा रोखोम रोखोमै जोङो दावबायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोङो सोलोंथायाइारि दावबायनाय बा ओरैनो जायगा नायदिंनो थाखाय दावबायनाय बा जोङो माबा मोनसे सोलोंनो थाखाय बा माबा मोनसे नायदिंनो थाखाय दावबायनाय बेबायदिनो माने गुबुन गुबुन थांखि माने जों दावबायनायखौ जोङो मोननो हायो आरो जोङो जेरै सोलोंथाइारि जोङो दावबायोब्ला बै मोनसे माने जो बेस मोनसे ओनसोलनिफ्राय बै मोनसेनि ओनसोलनि माने माबायदि बिसोरनि थानाय जानाय लोंनाय बिसोरनि सोलोंथाइ हमनानैनो सोलोंथाइ बा फरायसालिफोरनि माखासे बा फोरोंनायनि आयदाफोर बा सोलोंथाइफोरा माबायदि बा मा रोखोमनि बिसोरो माबायदि सोलोङो फोरोङो मा मा आयदायाव बिसोर जौगानाय बैफोरबायदिखौनो जोङो थांनानै जोङो सोलोंनाय बा जोङो सोलोंनो थाखाय बा जोंनि माखासे
सावरायनो लानाय बा ओ थांखि लानाय माखासे बेफोर आयदाफोरनि थाखाय जोङो थांनानै बेफोरखौ नायदिंहोयोबा जोङो सोंनानै लायो एबा सोलोंनानै फैयो थिग बेबायदिनो आरो जोङो ओरैनो जायगा नायदिंनो थांनाय होनोब्ला जोङो माखासे समाव जोङोो बिदिनो मोजां मोजां जायगाफोर थायो जोङो ब गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव बा बैफोर ओनसोल ओनसोलफोरनि माने माखासे बिदि मिथिंगानि मोजां मोजां सिनारि एबा नुथायाइफोरखौ जोङो नायनो थाखाय जोङो दावबायलाङो बिदि दावबायनायाव जोङो माखा माने गोबां आरो बेवहाय जोंहा ओ गोबां जेंना जेंसिबो बा जानो गोनां जायो जोङो लामा सामाफोराव बेनिखायनो जोङो मोजाङै सांग्राङै जोङो दावबायनाया गोनां आरो बेबायदिनो गोजान जायगाफोरावहाय ओमफ्राय जों हायो ब्ला ओ बेखौ‌ जों गावनो थोंजों थाङालासिनो माखासे जायगाफोराव बै जायगानि बा ओनसोलनि सोरबा मानसि सासेखौ दिथा होग्रा सासे मानसि लानानै जोङो दावबायोब्ला माने साबसिन जायो आरो बिदि मानोना जोङोथ' मिथिया जोङो मा बबे जायगाया माबायदि बबे जायगा खिनिया मोजां गाज्रि सुबुं बा मानसिफोरनिबो बबेबायाव ओ गाज्रि सुबुंफोरनि माखासे जेंनाफोर थायो। ओ लोगोसे जायगा हान्था मेलानिबो जोङो जेंना मोननो हागौ बेफोरनि थाखाय जोङो दिथा होग्रा ओनसोलनि सासे सुबुं लाफानानै दावबायोब्ला मोजां आरो। दा बेबायदिनो जोङो गोबां ओ मोजां मोजां जायगाफोराव थांनानै दावबायनानै जोङो ओ गोसोफोरखौ जोङो गोजोननाय मोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो माब्ला माबा समाव खर'फोरा ओ दिप्रेसन एबा जोङो ओ दुखु खस्थ'जों भुगिनांनानै थायोब्ला जों बेफोरबायदि बायजोआव ओं ओखारलांनानै गुबुन आलादा रायजो बा ओनसोलाव जोङो थांनानै बेरायहैनानै मिथिंगानि समायना महरफोराव जोङो ओ थाङोब्ला माने जों बैफोर दुखु खस्थ'फोरखौ जोङो बावगारनानै ओ दसे सम जों बावगारनो हायो एबा जोङो बावगारनानै बेनिफ्राय जोङो गोजोन गोसोखौ खालामनानै फैनो हायो आरो बेबायदिनो जेरै जोङो ओ खाथिनि जोंनि आसाम रायजोनिनो खाथिनिनो जेरै मेघालय रायजो औ अरुणाचल रायजो फोराव जोङो थाङोब्ला मिथिंगानि गोबां माने हाजो हाला दै बाज्रुम बिदिनो दैमा दैसा बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो। बेफोर माने नुनायजों ओरैबायाददि गोसोआ गोजोनो दि जोङो माने एकदम गुसु गुसु बिसोरनियावथ' लोगोसे बिसनियाव बोर जायगायाबो गुसु। बेबायदिनो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो बेबायदिनो जोंङो आरो ओमफ्राय जोंङो आसामनिल' बा जोंनि जायगानिल' रायजोनिल' जों मानसि लोगोमोना बेयाव गुबुन गुबुन आसामनि बाहेरानि भारतनि गुबुन गुबुन खनानिफ्राय जों फैनाय ओम माबाफोरखौ मानसिफोरखौ जोङो बा दावबायारिफोरखौ जों लोगो मोननो हायो। बेनि अनगायैबो जोंङो ओ आलादा हादोरनि निफ्राय फैनाय माखासे सुबुंफोरखौबो जोंङो लोगो मोनलायो बा नुनो मोनलायो बेखौ जों रायज्लायनानै जोंङो माखासे खोथा बाथ्राफोरखौ फोरमायलायनो हायो बा जों बिफोरलनि गेजेरजोंनो जों मिथिलायनो मोनो आरो नोंथां। बेबायदि जोंङो दावबायनाया जों सुबुं जिगाङाव माने जोबोद गोनां आरो दावबायनांगौ जेसे हायो दावबायनांगौ सम थानायावनो ओमफ्राय जोंङो सम मोनोब्लानो दावबायनो थांनांगौ आरो बेबायदि ओ नोंथाङाबो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ दे होमब्ला नोंथाङा
दावबायनाय होनबाथ' जिउआव माने गोनांथार मोनसे मा होनो बेवहाय बाहागो बाहागोखौनो बुंनांगोन नङा होनबा नोंथां? जे जों दावबायाब्ला जेरावबो थाङाब्ला माने जों न'आवनो थानानै बेयावनो बाहेरानि बाहेरायाव मा सोलिदों बा गुबुन जायगाफ्राव बोरै सोलियो बा गुबुन जायगानि मानसिफ्रा बोरै थायो बा गुबुन जायगानि मिथिंगानि थासारिया माबायदि गुबुन जायगानि नुथाया माबायदि बा गुबुन जायगाफ्राव मा मा फालांगियारि मा मा सोलियो बेफोरखौहाय जों मिथिनो थाखाय जोंङो दावबायनांगौ जायो नङा होमबा? होमबा जोङो दावबायनानै जों गोसोफोरखौ जों गोजोनग्लायनाय मोनो बा माखासे साननायफोरा जुदि नांथानानै दंब्ला गोसो सिङावहाय जों दावबाय नाय गेजेरजों बेफोर नांथारनानै थानाय साननायफोरखौहाय जोंङो फुरा खालामनो हायो नंङा सानायाव जस फैयो बा बेलेकखौ गुबुनफोरखौ नुनानै बा माबा मोनसेयाव टेनसन जानानै दंङोबा जों दावबायनायनि गेजेरजों बेलेगफोरखौहाय नुयोब्ला जोंना गोसोआ मोजां मोननानै बा गुबुनाबा बेफोरबायदि सोलिनानै दंङो बेफोरबायदि माने साननानै गोसोआव माने मा होनो जस फैयोबा हिमत फैयो आरो।
नंगौ नंगौ
गोसो सिंङावहाय
औ
दा बेफोरबायदिनो नै नोंथांङा बुंलांबाय माबानि मेघालयनि खोथा जिहेतु मेघालय आं आंबो मोजां मोनो मेघालआव आंबो थांखांबाय खोनसे
औ
जिहेथु मेघालय बुंङोब्ला जोंङो जेब्ला आसामनिथ' मेघालय हाबलाङो
नंगौ
अब्ला माने मेघालयनि थासारि बा मेघालयनि मिथिं थिंगायारि नुथायानो माने आलदा आरो जोंनिया जिहेतु मेघालय हाबनाय लोगो लोगोे दंफां लाइफां माने फिसा फिसौ दंफांनिफ्राय लानानै गिदिर दंफांनिफ्राय लानानै माने ओरैबायदि दंफां दंङो ओरै माने मिथिंगाया हाबोब्लानो माने थायो आरो जों माने गुसु मोनलांनो बा गुुसुखौ फिल खालामांनो हायो आरो नै दा जोंनिया गरम बो थोरब्लाबो माने मेघालयावहाय माने गोजान गरमा माने एसेबाबो खम जायो आरो।
औ
खम बारा गरम जाया माने आरो दंफां लाइफां दानफायनायखौ मेघालयावहाय माने नुनायखौ बिराद खम नुनो थाङो। माने फ्रायानो माने दंफां लाइफांफोरखौ दानानानै
औ
जिसिबांनो हाजोफ्राव दंफां लाइफां दङ दासिमबो दङ मेघालयावहाय आरो बुंनो थाङोब्ला बे मोनसे टुरिस्ट टुरिस्टनि मोनसे माबा नङा होमबा? बिखायनो दंफां लाइफां दानाय जाया बा माने थासारियाबो बिराद मोजां आरो दैफ्राबो ओरैबायादि गुबुंले नङा एफोरनि दैया माने मोजां
औ
आरो जिहेतु बिसिनि थानाय कालसारेलनो बिराद मोजां बिसोरो मिलायलायनानै थायो बैबायदिनो दावबाय दावबायखांनाय आरो आं मोनसे जायगानि नाम लानानै बुंनोसै जिहेथु जोंनि कार्बि आंलंनिनो आरो जिथु कारबि आंलंआवनो आं दावबानाय जिथु होनो
नंगौ
मा होनो के वाइ एफ फेस्टिभेल होनो आरो जों बेफोर दा जेराव माने दिसेम्बराव गोजां बोथोराव जायो जोंनिया
औ
जिहेतु कार्बि आंलंनि के वाइ एफ कार्बि इयुथ फेस्टिभेल होनो जायखौ
नंगौ
माने बेयाव थाङोब्ला माने थांनाया आं खननै खनथाम थांबाय माने बेयाव थाङो ब्ला माने जिहेथु जोंनि कार्बिफोरनि जि जसेबांखिनि माने ट्रेडिसनेल नि जानायनिफ्राय लानानै लोंनायनिफ्राय लानानै थानायनिफ्राय लाना नै माने बिसिनि गासिबो मोसानायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनाय गा सैबो माने बिसोरनि ट्रेडिसनेल जि बिसोरो बोरै थायो बोरै जायो बोरै लोङो मा गानो मा खालामो बेफोरनो माने गासिबोखौ माने बेवहाय माने नुनो मोनो आरो माने बिसिनि जिहेथु स्टेगोल ओ स्ट्रागोलफोरखौ माने बेफोराव माने गासिबो नुनो मोनजोबो आरो बिसोर कारबिफोरनि जिहेथु माने बेयाव बेवहाय माखासे जिहेतु हाजोफ्राव माबायदि न' लुनानै थायो बेफोरनिबो डेक'रेसन थाजोबो लुनाय बेफोरखौ जों थांनानै नायनो हायो बा बिसोरनि ट्रेडिसनेल बुस्थु ट्रेडिसनेल गाननाय ट्रेडिसनेल जोमनाय बेफोरखौहाय जोङो बेनिफ्राय नों मोजां मोनोब्ला जोङो बायनानै लाबोनानैबो लानो हायो बा गान थ'नानै बेयावहाय बेरायनोबो हायो रेन्ट रेन्ट स्ताइलाव आरो माने बेयावहाय स'सोनि फैसा होनानै बेवहाय माने गानथ'नानै बेरायनानै फटकफोर लानानै बा सावगारि लानानै बेयावहाय जोङो माने बेरायनो हायो आरो गोबां दाब दाब जायगानि मानसिफोर गोबां माने मानसिफोर बेवहाय लोगो मोननो हायो आरो मोसानाय बिसिनि जिहेतु हाग्रा सिङाव थानाय गासैबो बिसिनि जा जानाय लोननायाव खालामनो बा जानो लोंनो माने बेयावहाय मोननो थांजोबो आरो माने बिसनि जिहेतु ट्रेडिसनेल गासिबो बुस्थुखौनो माने कारबिफोरनि जसेबां बुस्थु दङ माने बेवहाय ए निफ्राय जेथसिम माने गासिबो सप्थासे मा माने बेयावनो ङो माने मिथिनानै फैनो हायो आरो बे इयउथ फेस्टिभेल थाङोबा माने बिसिनि जिहेथु माने गासैबो बसथुखौनो अब्ला होमबा नोंथां जोंना समावबो जाबाय नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नगौ
अब्ला जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा जोंनि
औ जागोन दे नोंथां औ दे